ह खोनादोंना नोंथाङा
खोनादों नोंथां?
औ आंबो खोनादों नोंथां।
अ।
औ जों आंनि कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथां जों दा बर' आइजोफोरा जेरै अमा दाउ फिसिनाय ना फिसिनायजों बेफोरनि बागै एसे सावरायनो नोंथांजों नोंथाङा आंनो एसे समाव। हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ थारैनो बिदिब्ला आङो सावरायलांसै नोंथां नोंथाङा खोनासंलांदो।
औ।
जेरै जोङो बर'फोराथ' जेरै दाउ अमा लायोना
औ नोंथां
बेखौ बाजारफोरनिफ्राय जायो आरोना
औ नोंथां थारैनो
औ नोंथां आरो जोङो बे जेरै जोङ न'फोरावथ' बेफोर अमाफोरा थाखाय नालाय जेरै जोङो गुबनिदि फोरबो लाबनो हायो जेरै जोङो बाजारनि बेनो जों बांसिनखौनो बायनानै लाबोनो हायो आरोना औ जों बेखौ बाजारनिफ्राय जोङो अमाखौ बायना लाबोनानै जेरै जोङो ओ न फिसिनाय जायो आरोना जेरै जोङो अमा फिसाबाबो जेरै जोंनि माइ सौनायनिफ्राय जेरै जों गुन्दै मोनो बेखौ जानो हाया नालाय औ जेरै जोङो बेखौ ओ जोङो बे- खौ जेरै ओ सापर होननानै बुंनाय जायो जों गलाफोराव मोनो आरोना
औ नोंथां थारैनो
औ आरो जों बे सापरखौ जोंङो अमा फिसानो होनाय जायो आरो जेरै अमा फिसायाथ' बारा जाना हाया जायो नालाय ओमफ्राय जोङो गुन्दै गुन्दैफोरखौथ' होनोनो हाखाया नालाय अमा फिसायाव जेरै खायसे अमाया जायो खायसे अमाया जाया-
औ नोंथां थारैनो।
ओ आरो जोङो जेरै जोंनि बर'फोरा सेरेब खावनाय सेरेबखौथ' सेरेब खावनायखौथ' नोंथाङा मिथिखागौ?
औ नोंथां थारैनो।
औ जेरै जों बे सेरेब खावनाय आरो जेरै जोङो बेनि बेनिफ्राय जोङो जेरै अफ्रिखौ जोङो अमा - अमाफोरनो होनाय जायो आरोना बांसिनानो गोबां मानसिफ्रानो अफ्रिखौ बाहायनाय जायो आरोना औ। जेरै बुंनो थाङोब्ला जेरै अमाया जेरै ओ देर गिदिर जायो आरोना। आ गेरना देरनो हमो अब्ला जोङो थास' फान्थाव ओ-ल जोगोनारफोरखौ जों थायसंफोरखौ जेरै जोङो रुनानै होनाय जायो आरोना अमाया जानो थाखाय। औ आरो जेरै जों थास'खौ बांसिन हानानै होयो आरोना जेरै जोङो हानाथ - हानो थांनानै जेरै जोङो रुनानै होयो आरोना।
औ नोंथां थारैनो।
औ आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि फिजानाय जेरै जेरै ओ जिब जुनारफोराथ' जेरै दाउ दोङो दाउफोरखौबो जों फिसिनो हायो आरो दाउनि दाउखौ जोङो जेरै दाउनि जेरै जोङो मा होनो बेखौ ख'- खख्ला बानायना होयो आरोना। जेरै बिदि दैनो थाखाय औ जेरै जोङो बेहाय फिसा आजाय होनो थाखाय जोङो दाउखौ ओ खख्ला बानायनो हो नाय जायो आरो ना दाउआ जेरै बेहाय गनानै जेरै फिसा ओंखारहोयो औ मास मोनसेनि गाहामाव खोनादोना-
खोनादोना नोंथाङा औ नोंथां खोनादों औ
जेरै बुंनो थाङोब्लाथ' जेरै जोङो आ आजायनाय होनोब्लाथाय जेरै जोंनि बोरमाफोर याबो बोरमाफोराबो जेरै ओ फिसा आजायो जेरै जों बोरमाफोर खौबो फार्म बानायनो थाखाय जेरै ओ बोरमाफोरखौ जोङो बायनानै लाबोन जायो आरोना बाजार फोरनिफ्राय।
औ नोंथां थारैनो।
औ आरो जेरै जोङो बोरमा खासि होननानै बुङो जेरै जोङो ओ बेफोर फोर बेफोरखौबो जोङो बायना लाबोनानै जेरै खासि खालामनानै जेरै जोङो बेनि फार्म खुलिनो हायो आरो ना मोनसे। औ। आरो जेरै बेनि फ्राम खुलिनायानो जाहैबाय जेरै जोङो बेनो जेरै जों जोङो ओ नेट एबा जोङो औ नेटखौनो होनजागोन नङाब्ला जेरै जोङो मा होनो बेखौ जेरै जोंङो औवाजोंबो बानायनानै जोंङो बिसोरनो फार्म बायदि‌ जेरै खुलिना होनांगौ जायो आरोना जाहाथे बोरमाया मालायनि याव थांनानै जेरै उदखारि खालामहैया आरोना। औ आरो जेरै जोंङो खौ मा होनो बेखौ जोंङो जेरै बेनो फार्म खुलिना होनांगौ जायो आरो जेरै जोंङो बेनो जानो थाखाय खान्थाल। खान्थाल बिलाइ दुब्रु बिलाइ बायदिसिना जोंङो बेखौ हानना होनाय जायो आरोना औ। आरो जेरै जोंङो बे बोरमा खासिफोरनो जेरै जोंङो मा होनो बेखौ। जेरै जोंङो बे मा होनो अमा जाग्रा जेरै सापर्टफोरखौ बांसि बांसिनानो गोबांखौनो बायना होनाय जायो आरोना जेरै जोंङो बोरमाया देरनो थाखाय। औ जोंङो बोरमाखौ जेरै जोंङो ओ। जेरै जोंङो बोरमाखौ फिसिनानै जेरै जोंङो गोबां रां खामायनो हायो आरो ना नोंथां। औ आरो जेरै जोंङो अमाफोरखौबो जेरै जोंङो अमाया देरनानै जेरै फिसा आजायो जोंङो बेनिफ्राय बेनिफ्रायबो गोबां रां मोननो हायो आरोना।
औ नोंथां।
औ जेरै जों गोबां रां मोननो हायो जोंनो रांनि गोनांथि जायो नालाय जों बेफोरखौनो जेरै। फार्म बानायनानै जेरै अमाफोरनिबो फार्म बानायनानै जेरै जोंङो गोबां फैसा आरजिनो हायो आरोना। बेफोरनिफ्राय औ जोंनो रांनि गोनांथि जायो नालाय जों बेफोरखौ लानानैनो जेरै जोंङो माइबा मोनसे खामानियाव बाहायजागोन होननानै जोंङो। जेरै बेफोरखौ फिसिनाय जायो आरोना आरो बेफोरखौ फानहरनाय जायो जेरै बेफारिफोरनो औ जेरै जोंङो दाउफोरखौबो बेफोरबायदिनो खालामो आरोना जेरै दाउनि फार्म जेरै दाउला दाउ दाउजो दाउनि जेरै फार्म खुलिनो हायो जोंङो जेरै दाउजो दाउफोरखौ जोंङो फिसा आजाय होयो। होनो हायो आरो दाउला दाउफोरखौ जोंङो खासि खालामनानै गोदोर खालामनानै जोंङो बेफारिफोरनो फानहरनो हायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां फानहैयो।
औ नोंथांङाबो एसे फोरमायनानै हो जोंनि बरफोरा जेरै लानाय। दाउ अमानि सायाव।
अमा लानांगौबा गोबां जोथोन खालामनांगौ। जायो अमा लानांगौबा। गुन्दै बायनांगौ।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
थासफोरखौ हानानै रुनानै कबिफोरखौ हानानै रुनानै होनांगौ जायो गुन्दैफोरजों गुन्दै फोरजों लगायनानै लगायनानै होनांगौ जायो।
औ नंगौथारै नोंथां आरो बुंनो थाङोब्ला। जेरै जोंङो जोंनि नाखौबो।
औ नोंथां खोनादों।
जेरै नाफोरखौबो जों फिसिनो हायो।
औ नोंथां।
औ जेरै जोंङो जेरै ना-ना-नाफोरखौ खौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा मा मा ना थायो।
नाया मिरगिया थायो। पांप्लेट थायो चाइना फिथिख्रि थायो। सिलफार थायो गोबां-गोबां ना दङ।
औ ना दङ नोंथां जेरै जोङो नाफोरखौबो औ आरो जोङो नाफोरखौबो जेरै बेफारिफोरा फाननो फायो अब्ला जोङो लाखिनानै जोङो बेहाय फुख्रिफोराव हेंगारनाय जायो आरोना नोंथां। औ जेरै जोङो बायना लाखि लाखिनांगौ जायो जेरै जोङो नाफोरखौबो जेरै जोङो लाखिनानै उनावहाय जोङो बेखौ गिदिर खालामनानै जोङो फानहरनो हायो आरोना।
औ नोंथां
औ जेरै जोङो बेहाय होयोदि ओ गुन्दै खौनो जों बांसिन होनाय जायो आरो नानि आदार जों बांसिन होनाय जायो।
थारैनो।
औ आरो जोङो बेहाय बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो मा होनो बेखौ? ओ जेरै अफ्रिफोरबो होनाय जायो जों खाम खालायफोरखौबो जों बांसिनानो होनाय जायो। जाहाथे नाया गिदिर जानानै जोङो इयुनाव जोङो फाननानै रां आरजिनो हायो आरो औ बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो गोबां रोखोमनि ओ जिब जुनारफोरखौ जोङो न'आवनो फिसिजाथावनाय जेरै जोङो मोसौखौबो फिसिनो हायो आरोना जेरै जों बर'फोरा मोसौखौनो बांसिन फिसियो।
औ नोंथां थारै।
औ आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोंङो मोसौनिफ्राय गाइखेरबो मोननो हायो आरो ना।
औ नोंथां।
जेरै जोङो गाइखेर मैखिबो होनना बुंनाय जायो जेरै गाइखेर दाहाखौनो मैखिबो होनना बुंनाय जायो। आरो जेरै जोङो रस'गल्लालाबो बानाय जायो पनिरबो बानाय जायो गोबां रोखोम खोमनि जों बानाय जायो आरोना जेरै जों गाइखेरखौ
औ नोंथां थारै
औ बुंनो थाङोब्ला दि जेरै जोङो ओ मोसौफोरखौबो जों देरनानै फान हरनो हायो आरोना जेरै जोङो रांनि गोनांथि जायो नालाय।
औ नोंथां थारैनो।
जों गोबां रां मोननो हायो आरो। औ मोस सौ थाब्लाथ' जेरै जोङो मोसौनिफ्राय गोबां रां मोननो हायो आरो मोसौआ जोंनो बोसोराव फिसा मासे मासे आजायो आरोना औ। आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो हांसो हांसोखौबो जों गोबाङानो फिसिनो हायो नाथाय हांसोखौ फिसिनो थाखाय गोब्राब आरो एसे। जेरै बेहा बेनोबो गोबां आदार नांगौ जायो गुन्दै नांगौ जायो। आरो हांसोआ दि बुंनो थाङोब्ला जेरै ओ गोबां फिसा आजायनो हायो आरोना जेरै जोङो हां सोनिफ्राय जेरै जोङो गोबां फिसाबो मोननो हायो। औ बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो ओ गोबां जिब जुनारखौल' जों फिसिनो हायो आरो दा जेरै जों बोरमाखौबो जोङो बोरमानिफ्राय जों गाइखेर मोननो हायो थेवब्लाबो जों दा बर' बर' बर'फोरा माने गोबां मानसिफोरा ओनसोलनि मानसिफोरा जेरै बोरमानि गाइखेरफोरखौ बारा बांद्राय लोंनायखौ जों नुनो मोना आरो। जोंनि बे ओनसोलावबो।
औ।
औ जेरै जोङो मोसौनिखौ बांसिन लोंनाय जायो आरो। खोनादोंना नोंथाङा? औ नोंथाङाबो एसे जिब जुनारनि बागै जोंनि न'आवनो फिसिजानाय नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो।
औ नोंथां।
औ।
बोरमाफोरखौबो फिसिनो फिसिनो थाखाय जोबोद आदारनि खस्थ'बो जायो दैज्लां बोथोरफोराव।
अ
हांसो फिसिनो थाखायबो गुन्दै नांगौ सापर नांगौ। माइ नांगौ माइफोरखौ होबा सिब मोनो आरो उदैयाव थायो।
हेल' नोंथां।
अब्ला नोंथां रायज्ला जोबोदसो औ अब्ला नोंथांजों रायज्लायनो जोबोद गोजोननाय मोनबाय उनाव सावरायफिनगोन होनना नोंथांजों आसा थाब
औ नोंथां थारैनो।